आब' मारै दं।
मा खालामदों।
उन्दुदोंसो।
ए सोर सोर दं।
आं हारसिं सो उन्दुदोंलै।
ए। फै दैमायाव दुगैहैनि जोंहा।
दान दुगैयो नामा।
जाखाबायना समा।
है र दसे थाना दुगैगोन जामबिलाय। बिराद नन्दुनो ओंखारदोंमोनलै गोदो गोदोनो। ओ। अबाल दंङ सोर सोर।
नै फोथारावसो दंगासिनो आंङो दहायनिफ्रायनो आब जिरायगासिनो बार जादों आं एसे।
लोगोबो दं नामा।
औ नै ।
जौ द
बिस्रां हनै आलदा आलदा रायलायफ्लांगासि नो आब।
लोगोफोर दं माबा उम दैमायाव दुगैगोन नामा बिसोरबो।
औ बै दैमायाव दुगैनोसै आं दैबो गाबायमोन बिजिनो लाबोना होफैलाय आंङो फोथाराव।
उम उनदुनो ओंखारदों।
दिरा आबफ्लि।
जारलासो जागोबोन नोंसोरजों।
दिना आब
र दसे थानानै थांगोन आं
औ लाबो दे
ओम
माबाफोर जाग्रा फिथाइ दंबा लाबोफा
है गैला लिसु फिथाइफ्राबो थायाखायनो
लेबुफ्रालाय दंना गैला जाखो
फिथाइ गैयालाय जोंना बिफांङानो गैला बालाय
फिफां गैला
ए जाग्रा लोंग्रा जेबो बुस्थु गैथारा नामा
दैल मोनगोन जोंनाव दैखौल लोंखायोदा
आंनिसो
हो
लाबोदो गुसुनो जगाव सोनानै आब एसे आइजेंफ्राव आरामनो
एफा गरमावलाय मा खालामदोंलाय
फोथारावनो बार जागासिनो एसे आब दैमायाव दुगैनो लुबैबाय आं
दैमायावबो दा बायदियाव गरमसो जागोन थांनांगौ मानांगौ नो
औ आब
सान्दुंङानो बोरैबाथारना
औ दा बावै बोथोरानो एसे बोरैबा दै लाबोफा
बारा माने एसे गांनायखौ दोनथ'।
दै गांनाया हालला आङो।
नोंगौलाय सोर बाव थाहैबाय थानो थिन्दों सि-
आयै आंखौ जि बोरै बा होनथारबायहाय आब'आ।
जादोंमोन ओंखायनो बाव थाहैदों।
जायाखै थाइजौ आब' दाहायसो जानो नागिरदोंमोन।
होनबालाय माथो बावहाय एफा गोबाव थायोखो नोंलाय सान्दुंबो गोसोआवलाय।
थांनोसै नों दै लाबोबाथाय दै लोंनानै
आं दै लाबोनायखौसो नेगोन नामा नोङो।
औ आब'।
आइदैे आङो।
लाबो उन्दुदोंबाबो सिखारनानै!
सिखारलांनो बाथारदो आं।
जेबो नङा।
नों उन्दुयाखै नामा दिनै?
उन्दुवासै आं दिनै दाहाय दाहाय हरावसो मोजां उन्दुनोसै आं।
थान्दानो।
औ।
खोनाहैयाखै दा जेबो?
उमहो।
उम सिरि खोनादों नोंसिनिखौबो।
बिदिसो जानांगौ।
औ। जि गरमहाय बोथोरानो बारबो बारा माबो बारा।
ओइ गैमारादे दिनै बारानो बार माराखै जोंनियावबो।
ओ दहायल' दसे ने?
दहायाव दसेल' बादों जोंनाव।
जिनैसोआव
हनै बिफांफ्रानो मावखायाखै।
ओ एसेबो मावाखै बिलाइफ्रानो
औ।
मारै जागोनसो एफा गरम आइऔ।
दासो ब्रै जाबाय। दा बावै जेरावबो थांथारा नामा?
औ
गरमफ्राव बोरै बेरायनो सानोलै
थोदोरा दुगैहैला
अबहाय?
गोथाव आरामनो
दैमा गिदिरानो गैया दुगैनो
एसे गोजानाव थांनोसै।
गोजानावबो बिबायदिनोलै।
सरलपारासोआव दुगैहैला बायहैनोसैथ ज'नो । दाउ हांनानै जाहैसै।
आयु एफा गोजान
अमा बेदरफोर संनानै लानानै थांसै गोथथावनो।
बिदि जा बिदि लांनानै जाहैनो मोनबाथ' मोजांसो। लै लाग्रायानो गैयाबा ओमफ्राय
मा
लांग्राफ्रासो गैया जोंना
ओ आब'आ गुमैखौ लेंहरदो थांसै थो ज'नो।
बिदि थि गैयालै
दैया लाबोद आं दै गांबायजिनो
आंलाय माबा
दै गारबाय आं जिनो
हा
दै गांबाय आं जिनो लेबुसो गोथथाव जाजागौमोन लेबु फिथाइ सामथाय आरामनो
लेबु गैयालै जोंना
ए
गन-गन-गन-गनजिथामोननाव थाइजौ फिथ थाइ हाननानै जानांगौ जोहा
खनजिथामोननाव दङ?
दङनो ओं
ए
मादै जोंसुलिमोननावबो दंना
औ मादै मोननावबो जाहैनांगौ।
दा
जानाइजोंसो देहा हाय आजिखालि
उम।
जों बर' गोथां रोंसिगोन एबार
होम होम।
रंजानाय बाजानाय होनलायनो
रंजानाय बाजानाय बोथोराबो थांबाय गरम बोथोर फैबाय दा दैज्लां बोथोर फै फैनोसैलाय
औ माइ खामला गैया नोंहा?
गाया जायो?
गायनांगौ आंहाबो
माइ खामला गाया जायो?
एसे
ओरैनो थास्लाय स्लाय गायनांगौ ।
औ एसे बुरजा रां खामायखागोन आं देग्लाय ।
मा खालामगोन नों बे रांखौ?
रांजों बिदिनो गाननाय जोमनाय बायनोसै सि जोम
आंनोबो होनांगौहाय।
नोंसो बुरजासिन मोनो आंनिफ्राय ।
आं बुरजासिन मोनालै नोंसो बुरजासिन मोनगोन ना नों बायखांनानै आग्लायनायखौहाय आंनो हो ।
औ जागोन दे आब' ।
नुंनाखिसै आग्लायफेरो ।
आग्लायफेराहाय गान बायनांगौफ्रानो जोबा माथो ।
नांगौआलै अबावथ' जोबफेरखो जोबनोनो रोंखाया जागोन नांग गौ नांगौ
औ । जोंना दहाय खनबैसे रायलायनानै जायामोनलाय? आंना
हो?
आंना खनबैसे रायलायनानै जायामोनलाय दहाय?
जानोलै?
जों दाजों माबा जाबायना ब्रै बार
जानो ।
से बारल' मोनसिगोन जोङो । मिजिं नायदोंथ' ।
मा? गरम मोनथाराखै नामा? हो उनदुनानै दाबो बेयावनो दं आङो नोंनो पन हा?
एसे थान्दा जाफिनबाय
बारा बाराखै जोंनिजों
लाबोदो दे दैया लोंसै गोथावनो ।
नो लांफैनानै लोंफै आं थांनोबादों
हैय आं बायोलै मा लाबो ।
थां बादोंलै
हिरा फ्लि
नों खु दा
दिरा आब'
नोंनो लांफैनो हाखायो माथो आइथिं दंखायोना नोंनानो ।
गोसो गाज्रि जानाङा आब'लाबो आं दा दिनै फि मोनगोन लाबो दे
लांफैदो हाय
आं बाबाय दे नोंखौ
नोंलाय दोनफैफिनाखै माथो
दोनहैफिनगोन दे लाबो बे
ओंहो दोनहैफिना नोङो
दे लाबो
जि गांबाय
बुंसि बुंसि मोनथारबाय लां
औ जि गरम आं हाला सयथिबो खिबाब मोन
हाग्रायाव सो
औ
लाबो दे
आं लाङाबा मा खालामनो
लाबो
आं उन्दुनो ओंखारदों होनखाबाय
दे लाबो
लांसै लांसै-लांसै लांथारसै आं
औ लाबोदो दे नै गोहो जाखाबाय
लांथारखसै रबावला थांनो बाथार दोंमोन आङो
फै फै-फै-फै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै आ दा ।
थोद।
थाबफै।
आं सिखारा‌ खैनो।
जाखाबाय दे फैदो। लानानै नोंसिनि खान्थाल फिथाइखौ जाहैनांगौहाय जि खान्थाल दङ नोंसिनाव।
मोनजाया माथो नोंलाय। गावसिनि थाइजौखौबा जानो लें हराखै आंखौ।
हाननानै जाहैनो हाया जोंना माराम मारामसो फिथाइयानोबा देग्लाय।
गावसिनि गावसिनिखौबा जाह जाहोनो लिंहराखै।
लिंहरा खैबा माथो लेंह ओं।
ओहो नों हानानै जाबाय थांखांबावबायसो।
जायो जायोबा हानना होगोन आं।
होम दिनै जायालै। मालाबा जानसै नामा?
गाबोनफोर जागोन र'। बे फिफां साया याव आराम। उमनो।
बिफां सायाव फोथाराव जोंनियाबो फोथाराव ज नो।
औ दान जासिगोनदां।
ओहो। जाथ'वाखै र' आंनाव।
आंनाब जाथ'वाखै जानायालाय ओमफ्रायो माने ट्राइसो नायनो नागिरदोंमोन आङो।
ओहो नायनाङा दाखालाम दांथारखाया।
होनब्रबाय।
नोंनाबाथाय बिदिनोलै।
बावदो।
जोबहां जोबहां आवसो बेबायदि होनना होबाय। हा?
लाबोदो दे आब'।
ह स सिखारनो बाथारदोंमोन आङो।
दे लाबो दे आब'।
लांथारसै आं।
औ लाबोदो।
गुसु दैखरनि दै खावनानै लानाथांसै आं।
औ सिंनिखौ लाबो।
सिंनिखौ लांआ आंङो सानैखौनांगोन।
बिराद दै गांबाय आङो।
सानि खोसो लांगोन आं।
मेंबाय आं।